खोनादोंना नों थाङा आंनिखौ?
औ खोनादों दे
अ बिदिब्ला नोंथांखौ गिबियावनो ओ गो जोन मोनाबिलिनि गाहामा हामलायनायखौ आंनि ओ गोसो गोरबोनिफ्राय सिगांग्रो जासिनाय थाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय।
ओ नोंथाङा दायो ओ मा खालामनानै दं?
ओ आं दाथ' ओ मोनाबिलि सम ओ जिरायनानै दङ बाहेराव। ओ बारहावा जागासिनो दङ औ नंगौ
ओ नोंथाङा बिदिब्ला आंजों दसे सम ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन नामा नोंथां
जोनो
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जों बरनि दोरोङारि ओंख्रि ओ बे ओंख्रिनि सायाव अ सावरायनो सानदों ओ‌ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो हाग्रानि मैगं मैला बा गोदोनिफ्रायनो संबोबाय थानाय ओं ओ जायफोरखौ जों दोरोङारि होननानै मिथियो बा सिनायनाय जायो ओ‌ बे दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव ओ नोंथांजों आं सावरायनो सानदों ओ जेरै जों बरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला
औ
गिबियावनो जों बुंनो हायो अनला बा दाउ बा जों साम सबाय आरो बेजों लोगोसे से ओ खेराइ दाफिनि आलु बा बेजों लोगोसे थास बिफां बा ओ नाफाम बानाग गोरान उम बेफोरबायदिखौ जों मिथ मिथिनो मोनो नङा होमबा नों नोंथां बरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै ओ बिदिब्ला नों बिथां बे ओ बरनि दोरोङारि ओंख्रि ओ जों नाफाम आरो थास बिसं बा थास बिथराय बा थास हारिनि ओंख्रिनि सायाव जों सा सावरायनो सानदों ओ ओ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि हालामाव ओ बे थास' बिसं बानना फामखौ माबोरै संनाय जायो ओ बा बिनि सायाव नोंथाङा गुवारै फोरमायथि होनो हागोन ना
औ हागोन आङो जिखिनि हायो एसे फोरमायथिनो नाजानोसै ओ जोंनि ओनसोलाव थास' थास' होनबाथ' जोबोर मोजां जोङो थास'खौ ओ गोबां सुबुंफोरानो जायो बेखौ बेयो मोनसे जोंनि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ओ जाबोनाय मोनसे ओंख्रि बे थास'आ बे थास' ओमफ्राय जों माखासे जों माखासे माखासे भिटामिनफोरखौ मोननो हायो बेनिफ्राय जों आइरन मोननो हायो बेनि थाखायनो जोङो थास'खौ जानांगौ आरो बेनिखायनो जोङो बेनिफ्राय जोङो थास' ओ गिबियाव जोङो दा थास' बिथ'राइ बिनि जि थास' गोरलै अखारनाय जों जायखौ थास' बिथ थरि होनना बुंङो बेखौ ओ बेखौ जोङो खानानै जायो औ बेयो जानो जोबोर मोजां नों बेखौ आलु फोरजोंबो जानो हायो फासे नोङो आलु बा ना गोरान बा जोङो नाफाम बेफोरबायदि लगायनानै जों बे ओ थास' बिथ'राय बे बेखौ जोङो जानो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ माखासे बेनि थास' बेदर जों बेखौबो जानो हायो थास'आ गोबां रोखोमनि दङ जोङो मोनसे न'आव न'आव फिसिग्रा न'आव आबाद मावग्रा थास' बेबो दोङो बेनिफ्राय जोङो हाग्रायाव मोननाय थास' दोङो जोङो बांसिनै जोङो हाग्रायाव मोननाय थास' जि थास' गोसोम होनना बुङो जायखो बै थास' गोसोमनि जोंनि बिथ'राइ औ बे बिथ'राया जोबोर ओ जानो गोथाव जायो आरो जोबोर मोजां जानो बेनिफ्राय बेनिफ्राय जों मोनसे ओ थास' बिबार मोनो जोङो बेनिफ्राय बिबार मोनबावो जोङो बे बिबारखौबो जों जानो जोबोर मोजां बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो बे थास' थास' आथें जोङो बे थास' आथिंखौबो जों जानाय जायो बेनिफ्राय बेबो जानो जोबोर मोजां बेनिफ्राय जों मा खासे भिटामिन मोननो हायो बे थास'खौ जोङो आयरननि गोनांथि जायो बे आइरननि थाखायनो जोङो बे थास' बिथुरि बा थास' बेदा बा थास' आथिं जों बेफोरखौ जानो हायो आरो बेखौ जोङो गोखैफोर होनानै जानो हायो मैथा जेरैहाय मैथा ओ मैथा सिख्ला बेफोरखौ जोङो ओ होनानै ओ जानाय जायो आरो बे थास'खौ ओ जानो जोबोर मोजां बेफोरबायदिनो जोङो औ माखासे ओ जोङो थास' बिबार थास' बिबार थाबाय बिथिं जों थास' बिबारखौ जोङो जेरैहाय नाफोरजोंबो जाजायो ना गोरान ओ बिनिफ्राय जोङो अमा अमा बेदरजों जों जानो हायो अमा बेदरजों जों जाबाथ' जोबोद गोथाव जायो औ बेफोरबायदिनो जोङो थास'खौ जोङो बेफोरबायदिनो ओ जानाय जायो आरो जोङो गिबियाव थास' ओंख्रि बानायनो गोनांब्ला जोङो थास'खौ ओ बारियाव बा जोङो जायखिजाया हाग्रायाव रज'ना थानाय जि थास' गोसोम बेखौ जोङो मोजाङैहाय खानानै लाबोनाय जायो बिनि गोरलै गोरलै ओय बिथौफोरखौ बा बिनि बिथ'राइफोरखौ जोङो खानानै लाबोयो बेनिफ्राय लाबो जों बेखौ मोजाङै ओ सुबाय साखोन सिखोन खालामबाय बेनिफ्राय सुनानै जों बेखौ हाबाय हानानै जोङो ओ संनाय जायो जेरैहाय जोङो माखासे बेयाव मस्ला थाबाय जोंनि ओ बानलु संख्रि पियास थाव बेफोरबायदि जों होनानै थाव जों बरियासे एवबाय एवनायनि
नोंगौ नोंथां
औ एवनानै जोङो थास' बिलाइखौबो होबाय बिथराइखौ होबाय ओमफ्राय ओ जोङो दै दै होनानै जोङो बेखौ संनाय जायो आरो बेनिफ्राय संनानै जों बेखौ एसे ओ जोङो ओ एसे गेब्लेनाय बायदि लोथो लोथो खालामनानै जोङो बे थास' बिथ्रिखौ जोङो थास' बिथ'रिखौ जोङो जानाय जायो आरो बेयाव जोङोसे बेदरबो होनो हायो ना गोरानफोरबो होनो हायो बा जोङो नाफाम बेफोरबायदिबो होनो हायो होनो हायो आरो बिदिनो जोङो थास' ओ ओंख्रिखौ बा थास' बिथ'राइखौ जों बेफोरबायदिनो संनानै ओ जानाय जायो आरो ओ बेनिफ्राय नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन औ जोंनि बर'नि दोरोङारि नाफाम बे ओ नाफाम ओंख्रि बा ना बामखो जोङो माबोरैहाय बानायनाय जायो ओ जों माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
थारैनो हागोन नोंथां नाफाम होननानै बुङोब्ला नाफामा ओ जोंनि मोनसे दोरोङारि मै जाग्रा ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव बर'फ्रा ओ गोबां। ना गुरनाय। समाव गोबां ना मोनोब्ला ओ बे नाखौनो माखासे जेखौ ओंख्रि जानानै ओ आरो
औ।
माखासेखौ ओ बर'फ्रा थिनानै जानाय नेम दङमोन ओ जेरै फोराननानै दोननाय आरो जेब्ला खामानि दामानि गोबां बुहु जायोब्ला। थांमोनहा ना हमहैनो सोलाबाब्ला। बे ना गोरानखौनो। गुबुन गुबुन मोदोम फ्रु ओंख्रि जेरै ओ आलु बा सबाय। बा अनला ओ बायदिसिना थास' स बिसं बायदिफ्राव होनानै। जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय बिनि अनगायैबो बे फोराननानै। दोननाय नानि अनगायैबो ओ माखा नाफोर फोरखौ ओ बिथांमोनहा खि ओ गुबुन गुबुन हा ग्रानि मैगं खांनानै। जेरै थास' बुग्ला। बा ओ जोंखैजाय। जोंखैजाय होननानै बुङो बुरि दुन्थिनि ओ बेफोरबायदि मैगं बैफोरबायदि मैगं। खौ ओ बे ना गोरानजों उवाल बा दिनखि बाग्रा इन्डारमेसिन। फ्राव सौनानैहाय ओ बे खौ मोजां गेब्लेहोनानै ओ औवा हासुं बा आथिखालाव बाजाराव मोननाय भयाम बा बथ थलनि बयाम बा दिंग्रि बैफो जों गोरायै ओ नारसोनानै दोननाय नारसोनानै दोनो आरो बेबायदिनो जों जाहाथे बेयाव थामफै बाया बा गाज्रि जाया। बेखौ नायनानै ओंखाम संग्राय इसिंनि आथाल बा अर जि जायगायाव ओंखाम स सङो ओ बेनि सिददा गोजौआव हाय ओ आथालाव दोनहाबनाय खौ जों नुनो मोनो। आरो बेबादिनो ओ से मास बा नै मास जायोब्ला ओ बेयो ना फामनि महर लायो आरो बेखौनो जों नाफाम हो होननानैबो बुंनो हायो नोंथां। ओ नाफाम होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जों ओ ओ नाफामखौ जों जिआइ थेग बर' नखरा ओ जि आइ टेग मोनबाय होननानैबो जों
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बियो बर'नि मोनसे दोरोङारि जानाय आ बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो बे नाफामखौ जों गुबुन गुबुन ओंख्रै बा बेखौ बाथोन जानानैबो बाथोनबो जानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जों थास' बिबार बिथ'राय बैफोरबायदि ओंख्रियाव ओ एसे बिबांनि होयोब्लाबो बियो गोबां मोदोमनाय ओ सोमजिहोयो आरो ओ जोबोर गोथाव बा मिलौनाय खालामो बे ओंख्रिखौ बिनिखायनो जों ओ ना फाम ओंख्रि सङोब्ला ओ गंसे न'खराव नाफाम ओंख्रि सङोब्ला ओ गामिनि बयबो बा गामिनि मोनफ्रोमबो न'खराव ओ मोदोमसारहैयो होननानैबो जों फो थायनो हायो।
औ नोंगौ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बे रोखोमै आं नाफाम बानायहोनाय नुनो मोनदों नाथाय गुबुन गु बुन जायगायाव गुबुन गु बुन रोखोमै नाफामखौ बानायो जानो हागौ ओ नों थांमोननि ओनसोलावबो ना फाम बानायोब्ला उम नों थांमोननि ओनसोलाव नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो। बेनि सायाव नोंथाङा ओ बुं फिननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओ जोंनि ओनसोलावथ' नाफामखो बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो गिबियाव जोङो ना फिसा फिसाफोरखौ ओ लाना फैनानै बा जोङो गुरना लाबोनानै बा जों बाजारनिफ्राय लाबोनानै बिदिनो नाखौ जोङो ओ बासिबाय बिनि ओ खिफोरखौ जोङो बायसिनानै दोनबाय दोननानै आरामसे दैयाव सुबाय सुनानै जों बेखौ सानदुुङाव फोरानबाय फोराननानै जेब्लानोखि बे ओ नाया रानगोन अब्ला रानोब्ला जोङो बेखौ ओ दिंखि बा उवाल बा जोङो सबसि बेफोरबायदियाव जों देनाय जायो आरो लोगोसे बे नाफाम बानायनाय समाव जों माखासे माखासे जोङो जिराद बा जिनिसफोरखौ जों होनाय जायो जेरैहाय थास' थास' बो ओ जि थास' बुग्ला बेफोरखौ जोङो बेफोरखौबो जों बेवाय होफानाय जायो आरो बेखौ फोराननानै जों बेजों लोगोसे देफानानै ए होनाय जायो आरो ओमफ्राय देफानानै ओ देखांनानै जोङो बेयो जेब्ला औ गेब्लेगोन ना बे गेब्लेनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ औवानि हासुं ओ बा जोङो माखासे ओ भयाम बेफोरबायदियाव जोङो सोनानै दोनो आरो सोनानै दोननानै बेफोरखौ जोङो ओ गोबाव जाब्लाथाय जोङो ओ मास मोनसे बा बेफोरबायदिनि गेजेराव जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरो। बेखौ जोङो ओ थिनानै दोनना औ। बेखौ जोङो थिनानै दोननो हायो बेनिफ्राय जोङो थिनानै दोननानै जों बेखौ जा। जानो हायो आरो सम सम जोङो ओ ओंख्रिफोर गैयाबा बा माबाफोर गैयाबा जों बेखौ बेयाव ओंख्रियाव होनानै जोङो बिदिनो जानो हायो आरो ओ बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव नाफामखौ बेफोरबायदिनो ओ बानायनाय जायो आरो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों बेखिनियावनो बर'नि दोरोङारि जानाय। ओंख्रि आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ दोन थनोसै नामा
औ औ जागोन नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय